नोंथाङा आंनि बाथ्राखौ खोनादों ना अ नोंथां मा खालामबाय दं दा?
आं ओरैनो दङ। नोंथाङालाय औ जाबाय औ दे जोंनिया मा होनो सबाइजों दाउजोंमोन औ सबाइजों दाउमोन। सबायजों दाउजोंमोन।
औ। औ औ द थां। थिं बोथोरफोरा मारै जानानै दं दा?
जोंनिथिंथ जोबोद सानदुं जोबोद सानदुं दुंदों। नोंथांनि थिंलाय
ह। नोंथांनि बुंनायखौ बारा खोनायाखै।
नोंथांमोननिखै बोथोरा माबायदि होनदां?
जोंनिथिंथ बिदि सान्दुंबो गैया अखा बो गैया एसे दोमैलु जानांगौ। दं आरो दसेबा सान्दुं दसेबा अखा बिदिनो दा आङो नोंथांजों नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं माने मोनसे आयदा लानानै फैदोंमोन। बे आयदा। औ आं नोंथां सावरायगौ सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा फ्रि दं ना?
औ दङ।
औ औ दा आं दावबायनायनि सायाव सावरायनो सान दोंमोन आरो नोंथाङा एसे दा सावरायग्रोना होदो नामा।
अ दावबायनाय होनबाथ आं बिब्दि बांद्राय गोजान गोजान जायगायाव दावबायफेराखै जोंनि खाथि खालायावनो थानाय ओनसोलफोरावनो दाव माने बिदि थांनाय जादों आरो। आ जोंनि खाथि। खाथियावनो मोनसे हाग्रा दं आरो बे माने हाग्रामा बे हाग्रामायाव थांनाय जादों आरो।
औ औ
औ बे बेहाय ओ जोंनि माने जोंनि खाथिजोंनो माने मोनसे लामा दङ बेजों थांनो हायो आरो। फार्स्टआव बेजों माने बे हाग्रामायाव थांनोब्ला जोङो फरेस्ट दिडप्टमेन्टनिफ्राय फारमिसन लाग्रोनागोन आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय एसे पे खालामनांगौ ओमफ्राय गावसोरनो गाइड हरफाखायो आरो बे गायदा नोम माने जोंखौ गाइड खालामगोन आरो बबे जायगायाव मा दङ मा गैया बेखौ बेनो दिन्थिहयो गोनआरो दे
औ।
औ ओरैनोथ' जायगाया ज औ औ जायगाया बिब्दिनो माने हाग्रा ओनसोल नालाय बेवहाय हाग्रानि जिब जुनार दाावसिन दाउला बेफोरखौ नुनो मोनो ओमफ्रायो माखासे माने मैगं जों जायखौ जायो बिफ फोरखौबो बे हाग्रायाव मोनो आरो। आरो बिबार बिबार लाइफांफोरखौबो नुनो मोनो।
औ
अह
उम नोंथाङा ओरैनो मा मा जिब जुनार नुनानै फैनाय
बेवहाय औ हागोन बेवहाय जिब जुनार होनोबा ब्ला ओ हाग्रानि मैसो आनिफ्राय मै ओमफ्रायो मैदेर ओमफ्राय मोख्रा अमा थाव फुख्रि आ बेफोर बेखौ नुनो मोन्दों आरो ओमफ्राय ओ बैयो बोरियाव थाग्रा खासेवा
औ औ
दाना मा होनो
औ औ
बेखौ नुनो मोनदों। बेनिफ्राय दाउराइ दाउराइ नुनो मोनो। ओमफ्रायो गोबां बायदिसिना बिबार लाइफांफोर खफ फुल ओमफ्राय हाग्रानि बिबार बेफोरखौ नुनो मोनो आरो। उम
नोंथां नोंथां आरो जोंथ' थांनायाव थांनायाव जोंथ' माजों थांनाय जायो जेनेबा दावबायनो थांनो थाखायथ जोङो ओरैनो आथिंजोंथ जों थांनो हाया गारि मथरजोंसो थांनो थांनांगौ जायो आरोना। नोंसोर मा गारिजों थांनाय जेनेबा
औ बे गारिया जाहैबाय जोङो फरेस्ट दिडपार्टमेन्टनिफ्रायनो मोनसे जिपसि हरखायो आरो जों बेवहाय पारमिसन लाबानो गावसोर बे जिपसि हरो बे जिपसियाव ओ सातजोन गाखोनो हायो। औ बेनि माने गाइदआ गावसोरनो गाइद खालामखागोन आरो। ओमफ्राय बेवहाय थांबा दाय माने ओ लामाफोराव माने बि बिदि लाखिला बायनो मोना माने हरन दामनो मोना मानोना हाग्रानि जिब जुनारफोरा माने खाय फिनो मोनोना बिदिनो गिनानै बिदिनो खारला खारसि जायो नालाय बेखायनो बेवहाय माने ओ बांद्राय लामाफोराव लाखिनानै दावराव दावसि खालामनो मोना आरो ओरैनोलाय ने ओ फट थिखोनो हायो भिदिअ' खालामनो हायो आरो दे
औ औ औ जोंथ' दावबायनो थांनानै जोबोद बायदि बायदिसिना मु-मुवा बायदिसिना दाउसिन-दाउला दंफांफोरखौबो गोबां गोबां रोखोमनि नुनो मोनो। आरो समायना समाय ना दं फांबो नुनो मोनो आरो मानसि से माने हाग्रा बंग्राफोरखौबो जों गोबाङानो नुनो मोनो आरो न मा दा बिथाङा नोंथाङा मायाव थांदों होनदोंमोनबा? मानास हाग्रामायाव न' औ। औ।
उम
आरोथ' नोंथाङा आरो गुबुन जायगायाव थांबावाखै नामा?
थांबाय खनसे औ औ उम बे जायगायाव थांनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो माखासे माने गोदान गोदान सोलोंथाइबो मोननो हादों।
औ
औ
औ।
सोलोंथाइ होनोबा बेनो माने भुटाननिखौ जिबायदि माने सिभिक सेन्स नुदों बिराद मोजां नुदों आरो जायखौ जों जोंनि इण्डियानि मानसिफोरा दासिमबो सोलोंनानै लानो हायाखै। जेराव मेरावनो माने दाखोर दाला गारनाय आरो दावराव दावसि माने ओ जाय माने जथे थथे माने मा होनो हरन दामनाय माने गारि मथरनि होंगो दोंगो बेबायदि मानसिफोरनि माने होंगो दोंगो बेबायदि जायोना जोंनि जायगाफोराव खिन्थु ओ बु भुटानाव बेबायदिखौ नुनो मोनाखै आरो जोबोद मोजां माने डिसिप्लिन आरो लामाफोरावबो माने ट्रेफिक रुल्सफोरखौ जोबोद माने माने बिसोरो मानिनानै सोलियो आरो।
औ
औ। आरो जोबोद मोजां साफायै लाखियो बिसोरो।
औ।
औ
दावबायनाय दावबायनो
औ।
दावबायनाय दावबायनायावथ' आंबो बिदि थांनो मोनाखै। एसे माने आं थांनो मोनदों भुटान सकेयाव थांनो मोनदों आरो। भुटान सकियाव थांदों। थांदोंबाबो भुटान सकिं दैमा दङना? बेयाव दैमानि दै बोद दैमानि दैखौ नुनानै गोजोननाय मोनो। दैमानि दै सा गोजों आरो बिनि अन्थाइ बि दैमानि दै गोजों आरो बिफोराव गोजौ गोजौ खाग माने बायदिसिना आरो जाहाथे जोंनि खाथियाव जोंनि ओनसोलाव बै जोंनि बा बारि बिफोराव बेफोर हाग्राखौ नुनो थाङा बांसिनानो बेफोर हाग्राखौ नुनो मोनो आरो बहुत बे गोबां, बायदि रोखोमनि दंफांफोरखौबो नुनो मोनो आरो आरो जोंनि जों नुयै नुयै मान सिफोरखौबो जोङो बव नुनो मोनो।
औ
बिदिनो आरो भुटानाव दैमायाव आरो नाहाबो नुनो मोनो बिदिनो समायना नुयो आरो थांनानै जोङो बि दिनो गोबां आरो रोखोम नुयो आरो आरो मोनसेथ' बाथ्राखो मिथि थायो जोङो थि आरो भुटाननि कमलाया जोबोर गोथाव। गोदै होनना बुङो आरो बेयाव कमलाफोरखौ जोबोद फानो आरो बिदिनो बायदि बायदि दोङो। दखान आरो भु टानाव भुटान सकायाव आं नुनो मोनदो मोनसे बिदिनो कमला फानो आरो सोरबाया या जेनबा दखानफोरबो होयो जेनबा मिकसार बेफोरखौ बुद बुद सोमनानै बायदि बायदि साना भाजाफोरखौ फाननाया जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो आरो जेनेबा बे नेपालिफोर थायोना? बिदिनो मोनसे बिस सोर दोङो आरो जेनेबा नेपालि द्रेस आरो बेयाव गाननो हा गानना गाननानै माने नोङो सावगारिबो थि थिखांखांनानै लाबोनो हायो। गाव गाननानै फथ' दि खांना लाबोनो हायो जाहाथे नों मोनसे आरो सिना नों मोनसे गोसोआव थानाय आरो बेखौ खौ नायनानै दे नों बिदि बुंनो हायो। आं बिखौ बेयाव थांनायाव बिदि गानदोंमोन बि बिदि आरो आरो नोङो बिदिबो गोबां गोबां बिदिनो बायदिसिना नुनानै फैयो आरो गोबां बायदि लोगोफोरखौबो जोङो माथो होनो मोनो जेनेबा दावबायनो फैनाय मानसै। बेफोरखौबो जों लोगो मोनो। फोरजोंबो जों सिनाखि जायो। बिदिनो आरो आरोथ' आरो आं थांनो मोनदोंमोन कलाक्षेत्र दावबाय थांदोंमोन आङो। कलाक्षेत्रआव आरो साइन्स मिउजियामाव जे जोबोद गोबां रोखोमनि दङ आरो साइन्स मिउजियामाव। मा होनो जोबोद माने जेनेबा नों सोलोंनो हागोन बे फोराव माने ना बायदि सि माबा दैमानि नाबा ना खासेव आरो गोबां रोखोमनि ना बेफोरखौ सिनानै दोनो आरो दैयाव। बिदि जोबोद समायना नाङो नायनानै माने नों नायबाबो अहाया आरो बिदिनो आरो मोनसे ओमफ्राय बिदि ना ओमफ्राय दैमानि खांख्राइ ओमफाय उम नाथ थुर बायदि थायो खांख्राइयाबोथ' जोंनि ओनसोलाव बिदि खांख्राइखौ नुनो थाङा बांसिनानो गोजान गोजानाव नुनो मोनो। बिदिनो गोबां गिदिर गिदिरबो नुनो मोनो फिसाबो नुनो मोनो आरो आङो ओजा थांनानै बेयाव माने हाखर दङ आरो दिनो जेनेबा जोंनि बायदि हा खर नङा। बे फा फाक्कानि बानायना दोनो आरो बेयावथ' दैखौ साफायैनो दोनखायो। बेयाव बेयाव आङो खासेवबो नुनो मोनदोंमोन आरो।
औ
खासेवबो नुनो मोनदोंमोन। नोंथाङा थांफेर दोना थांफेरा फ्राय बेयाव बेयाव औ बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जानानै फैबाय। दोनथ'नो हा दोनथ'नोसै ना नोंथां? औ दे।
ओ